खुलुमबाय
औ खुलुमबाय नोंथां
औ नोंथांनिसिम मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय नोंथां
आंनि फारसेनिफ्रायबो नोंथांनिसिम आंनि गोसो गोजोरनिफ्राय आंनि आमलायथिखौ जासिनाय जाबाय नोंथां नोंथाङा मानोबा कल खालामदोंमोन
आं नोंथांजों एसे खोथा सावरायनो होननानैसो कल हामनाय जादोंमोन नोंथां
औ नोंथां मा बाथ्रा बुंलाय
औ बाथ्राया जाहैबाय बे जोंनाथ' साख्रिनि गुना गोबां जेंना नुजाथियोना साख्रि नागिरनाय साख्रि लानो नागिरनाय दा बेफोर जेंनाफोरनि सोमोन्दै नोंथाङा जि मिथिगौ आंनो एसे फोरमायना होनायसै
औ जागोन नोंथां साख्रिनि जेंना बे साख्रिनि जेंना होननाया आथिखालाव मोनसे जोबोद गोनांथि गोनां मोनसे आयदा जानानै फैदों गोदोनि समाव साख्रिनि जेंना होननानै बेबायदि बाथ्रायानो फैयामोन गोदोनि समाव साख्रि मावनो मानसियानो गैयामोन न'खरनिफ्रायसो बेबायदिनो लाङै लाङै साख्रियाव होयोमोन साख्रिनि थिसनथाइ होयोमोन बेबायदिनो गुबुन गुबुन मिलिटारिफोर सानथ्रि हान्जा जायखौ होननानै बुङो बेफोरावबो मानसि गामि गामि एबा जायगाफोरनिफ्राय लेङै लिङैसो लाङोमोन बेफोरबायदिनो आरो साख्रियाव थिसनथाइ होयोमोन आरो माखासे गुबुन गुबुन बेबायदि बिफानावबो बे साख्रिखौ थिसनथाइ होयोमोन जेरै फोरोंगिरिनि थिसनथायानो होन गुबुन हाग्रा बिफाननि थिसनथाइ आरो सानथ्र'हायै बेफोरबायदि बिफानफ्राव न'खरनिफ्रायसो एबा मोनसे गामि गामि हाबै हाबैसो लाङोमोन जुदि बैफोर गामियाव एसे गोरों गोरा मानसि थायोब्ला गोरों गोरा होननानै बुङोब्ला बै समाव जोङो थाखो जि उथ्रिसार जालायनांगौ नङामोन। थाखो दाइन थाखो गु थाखो स्नि फरायबाबो बै समाव साख्रि मोननाय जायोमोन। नाथाय आथिखालाव साख्रि मोननाय जाला दानि जुगाव ओरैबायदि जाबाय दि
पि ओइस डि खालामनाय एम ए बिए बेबायदिनो गिदिर गिदिर डिग्रि लानाय मानसिफोरा आथिखालाव नि जेंनायाव गोग्लैनो गोनां जादों दा बेयो साख्रिनि जेंनाया बोरै जाखो बेखौ बुंनों बुंनांगौब्ला जोङो गिबियावनो सुबुं अनजिमा बांनायखौ बुंनांगोन नोंथां। सुबुं अनजिमा बांनायनि गेजेरजों जोंनि गोरों गोरानि हाराबो बांबोबाय। बेखायनो जोंनि बे मोनसे थि
बिफाननि पस्टाव साख्रि मोननांगौआ जोबोद गोब्राब जानानै फैबाय। आरोबावसो गोदोनि समाव आइजोफोरा लेखा फरायामोन लेखा फरायनायजों जेबो सोमोन्दो गैयामोन। दा आइजो माहारिया लेखा फरायनायाव बेबो मोनसे बेसेबा गेदेर मोनसे आयदा जानानै फैदों। मानो होनोब्ला आथिखालाव हौवा एबा हिन्जाव जेबो आथोन बासियालासिनो बयबो सोलोंथाइ लासै आरो बिसोरो सिगांनि रुजुनायाव बांसिनै मा जानो हादों बेखौ बांसिन हादों। सुबुं अनजिमा बांनायजों आरो बे आइजो माहारिया बे लेखायाव दावगानाय बियो बांनायनि दाराव बे साख्रिनि जेंनाया आरो बांसिनै जेंनाया गोग्लैसिनदों। दा बे जेंनाखौ जोङो सुस्रांनांगौब्ला जोङो गोरलैयै बाथ्रा नङा। एबा गुबुन गुबुन राजखान्थिगिरिफ्रा खोथा होनाय मथै बुंजोबनोबो बुंनायखौ सुफुंजोबनायाबो बेयो गोरलै नङा मानो होनोब्ला सुबुं अनजिमा बांनाया बेखौ जोङो खमायनो नांथारगोन सुबुं अनजिमा बांनायखौ खमायहोनो हायाब्ला जोङो साख्रिनि जेंनाखौ सुस्रांनो हानाय नङा नोंथां।
दा बेखौ सुस्रांनो थाखाय माखासे सुस्रांनाय थाखाय माखासे ओ हाबाफारि लानो हायो बे सुस्रांनायाबो फोजोबथारनानै होनो हागोन बेबायदि नङा नोंथां। खालिबोल' बियो खम खालामनो हागोन। जेरै माखासे भकेसनेल सोलोंथाइनि गेजेरजों माखासे हाबाफारि फोरोंनानै बेखौ खम बिबांनि गावारि हिसाबै रांखान्थि आरजिनायनि माखासे खाबुफोर होनो हायो जेरै सिलाय मेसिन फो सिलाय मेसिनाव बे जि सुनाय बेखौ फोरोंनायनि गेजेरजों माखासे गाव सुंथानायनि हाबाफारि लानो हायो बेबायदिनो आबाद मावनाय फालांगि मावनाय बेफोरखौ लानो नांगोन अब्लासो साख्रिनि जेंना बियो साननो गोनां बाथ्रानिफ्राय एसे गोजानाव थागोन आथिखालाव साख्रिनि जेंना थासेयावबो बांसिन सुबुंफ्रानो साख्रिखौसो बांसिन मिरु बिन्दो हिसाबै नायो बिजाब फरायनायनि गुबै ओंथिखौनो साख्रि मावनायसो साननानै लायो दा बेबायदि जाहोनाव गुबुन गुबुन खोनदोयाव खामानि मावनाय सुबुंफोरा जोबोद खम जादों गियान गोनां सुबुंफोरा साख गियान गोनां सुबुंफोरा बैफोर खोनदोयाव जोबोद खम हमनानै लादो आबाद मावनायाव गोरों गोरा सुबुंनि अनजिमाया जोबोद खम जाहोनाव आबाद खोनदोआ मोजाङै जौगासारनाय जायाखै बेबायदिनो माखासे फिसा फिसा दारिमिनफोर बेवहाय मोजां मावग्रा सुबुंफोरनि आंखाल गोरों गोरा सुबुंफोरनि आंखाल जायनि जाहोनाव बेयो माखासे साखोन सिखोन बेनि बेलायाव सानथावै बाथ्रा एबा बे थासारिसिम जानानै फैदों जाग्रा आदार नि बेले बेजे बेफोरो जानानै फैदों बेफोरो गासैबो गोरों गोरा सुबुंफोरा बे साख्रि बे खोनदोखौल' नोजोर होबाय थानायनि थाखाय बेबायदि जेंनाया सोमजिदों दा साख्रिनि बे जेंना बेखौ बे गुसुं समाव जोङो बुंनानै फोजोबनो हाया नोंथां दा आं बे नि जेंना बेनि सोमोनदै सुंद'यै फोरमायना होनो थाखाय नोंथाङा आंनि बुंनायखौ माबादि मोनदों
मोजाङानो जादों नोंथां नोंथाङा जि बुंदों गासिबो बाथ्राया सैथोजोबानो नोंथाङा बे बाथ बाथ्राखौ आंनो फोरमायना होनायनि थाखाय रो गोजोननाय थाबाय नोंथां
औ नोंथां नोंथाङा आथिखालाव मा खालामगासिनो दङ
आंथ' आथिखालाव दा ओरैनो दंथ'यो नोंथां जेबो हाबा मावनाय जायाखै
अब्ला आं नोंथांनाव मोननैसो बाथ्रा सोंनो हागोन नामा
होगोन नोंथां
नोंथाङा मागो दमासिनि सोमोनदै एसे फोरमायना होनायसै
औ फोरमायजागोन नोंथां दा बे मागो दमासिनि सोमोनदै बुंनो थांङोब्ला मागो दमासिया जोंनि बर'फोरनि मोनसे दोरोंङारि फोरबो जायखौ जोंना गोदो गोदायनिफ्रायनो फालिबोनाय जायोबाय आरो आरो बे दोरोंङारि फोरबोया जोंना मा मागो ओ दोरोङारि फोरबो बे मागोयाहाय जोंना आबादजों लोब्बा थानाय फोरबो आरो जोंना बेखौ दैज्लां बोथोरनि आबादनि फसलखौ न'आव थिसनखांनायनि उनावनो मागो फोरबोखौहाय जोंनाव खुंनाय जायो आरो बे फोरबोखौ जोंना पुस दाननि जोब था हर आरो माग दाननि गिबि सानखौ हमनानै सानथाम सानब्रैयालागै खुंनाय जायो आरो बेनिफ्राय बे मोननै दाननि गेजेर समखौनो जोंना असमिया रावजोंबो दमाहि एबा दमासि होननानै बुंनाय जायो आरो दा दमाहि सोदोबनिफ्रायनो जोंना बर' रावाव बे फोरबो मुंङा दमासिया फैदों आरो बेनिफ्राय फारसेथिं माग दानाव जानाय बे फोरबोखौ बर'फोरा बांसिनानो मागो होननानैसो माने बुङो आरो दमासिखौ जोंना मोन बाय थायालासिनो डाइरेक्ट मागो हिसाबैसो जोंना बेखौ मुंख'नाय जायो आरो दा मागो फोरबोआव जोंना मा जायो बे जोंना गुबुन फोरबोआव जेरैहाय रंजा बाजा दामै गानै जोमै जोंना रंजानाय जायो फोरब खौहाय जेरै बैसागु बोथोरनि बा बैसागु फोरबोखौनो बुंनो थाङोब्ला बेहाय गानै जोमै दामै रोजाबै जोंना मोसानानै रंजानाय जायो। नाथाय बे फोरबोखौ जोंङो रंजानाया जोंना बेफोरबायदि रंजाया जोंना बे फोरबोआव मा जानाय लोंनायनि गेजेरजोंसो ग्रोम लोमजानाय लोंनायनि गेजेरजोंसो बे फोरबोखौ जोंना फालिबोयो आरो जेरैहाय बे समाव जोंना मोनफ्रोमबो गामियावहाय साफ्रोमबोनिबो न'खराव मा जानाय लोंनायनि जेबो आंखाल थाया आरो जेरैहाय जोंना पुष दाननि जोबथा सान एबा संक्रान्ति खालिनो बयनिबो न'खराव जोंना फिथा गुन्दै देनायखौ जों नुनो मोनो औवा गाहेन आरो जोंना दिंखि बाहायनानै गोदान संग्राय खादा आरो सान्द्रि गुबुं बाहायनानै जोंना अन गुन्दैखौ देनानै फिथा सिथाव सावनोनो जोंना थियारि खालामो आरो बेनिफ्राय फिथानि थाखाय जोसा माइरं सिथाव आरो लारुनि थाखाय माइब्रा माइरं बाहायनाय जायो। लोगोसेनो जोंना खायसे गामिफ्राव मा माइब्रा माइरंनि सबाइ गोरान एवनानै गुन्दै देना बेखौनो सौराय गोरान एबा सौराय फिथरबो बानायो आरो आरो माइब्रा माइरंनि सौराय हमनाय एबा एवनायखौबो जों मोनथिनो मोनो आरो हासुं फिथाफोरखौबो जोंना बे मागो दमासियावहाय जोंना बानायनाय जायो आरो बे संक्रान्ति खालि संक्रान्ति खालिनो देनानै बे हरनिफ्रायनो जोंना फिथा सिथावखौ सावजेननाय जायो आरो बेफोरखौ जोंना सुबुंफोरा जाग्रोआ सुबुंफोरा जोंना जाग्रोनाय सिगांनो माने मोसौनोसो जोंना बेखौ जाहोग्रोनाय जायो आरो मानो होनबा जोंना बे फोरबोआहाय थोंजोङै मोसौदों जोंना ओ स निमाहा बिबाय नोंथां जोंना थोंजोङैहाय बियो मा आबादजों लोब्बा थानाय आरो जोंना मोसौआाहाय आबादजों लोब्बा गोनांखा मानो होनना होनना बुंङोबा जोंना गोदो आबालाव आबादाव हाले एवनाय गासैबो हाबाखौ जोंना मोसौनि गेजेरजों नो मावनाय जायोमोन मोसौनि गोबोरफोरखौनो हासार हिसाबै जोंना बाहायनाय जायोमोन आबाद मावनायावहाय मैगं थाइगं गांनायावबो स' बिनिखायनो बियो आबादजों थोंजों लोब्बा थानायलाय जों गिबियावनो मोसौफोरनो जाहोग्रोनाय जायो आरो बेनि अनगायै जोंना मा खालामो जाग्रा लोंग्रा मुवाफोर बेसादफोरखौ जोंना आनान गसाइ बा आफा बोराइ बाथौनोबो बावनाय जायो आरो थैनानै थांनाय न'खरनि मानसिफोरनोबो बे हरावनो बावग्रोनाय जायो आरो बेनि अखानायै बा फुंनिफ्रायसो जोंना मानसिफोरा बेफोर जाग्रा लोंग्रा फिथाफोरखौहाय सौराय फोरखौहाय जोङो जाजेनो आरो दा बिदिनो मागोनि जोंना गिबि सानखालि नखरनि बयबो सोद्रोमायानो जोंना दुगैस्रां लोबस्रां खालामो आरो सान ओंखारनाय आगोलावनो दैमा दैसा बा बिलो फोरावहाय जोंना दुगैनानै अर सायो आरो जोंना मोनसे बर' हारियाव नोंगौना नङा बेखौथ' मिथिला नोंथां नाथाय जोंना बर' हारियाव मोनसे फोथायनाय दङ आरो जेनेबा जोंना दाउखा सिला नुनायनि आगोलसो दुगैनांगौ बेफोरबायदि नेम दं दाउखा सिला फ्रा नुब्लालायनो जोंना बादुला जायो होननानै हारियाव फोथायनाय दङ आरो दा बिदिनो माग दाननि एबा मागो फोरबोनि जोंना बेफोरबायदि गुसु बोथोरावनो जोंना दुगैनानै अर सायो आरो अर बेफोरबायदि बेलागुरनि अर सायोब्लालायनो